औ खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां। आङो नोंथां ओंनो कल खालाम नायनि गुबै जाहानो जाबाय आं नोंथांजों। ओ बर'फोरनि इ जि दानायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। नोंथांआ हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे बिदिब्ला नोंथां। औ हागोन। नोंथाङानो बे आयदानि सा याव एसे एस बिजिरनानै होग्रोदो नामा?
औ औ जायो। ओ बर'फोरनि जि दानाय होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफो राहाय। ओ गावसिनि गाननाय जोमनायनि थाखाय। ओ माखासे ए दख'ना जेरै -गामसा बेफोरबायदि जि जोमफोरखौहाय दानानै दाबनो रो आइजो फोरनि गान्नाय जेरै दख'ना हौवाफोरनि थाखाय गामसा। आरो बेबायदिनो आर'नाइ। बेबायदिनो जोमग्रा। सा दोरफोर बेफोरखौ बिसोरो ओ दानै लाबोदों आरो दा बे आनाव बि माखाै आद' खान्थिफोर बाहायदों। जेरैहाय जोङो गोदो गोदोनि समनिखौ मिथिनो मोनो। जे गोदोनि बर' आइजोफोरा मिथिंगायावनो मोननाय माखासे उम फिफां- लाइफांनि बिलाइ रोदा बिबार बेफोरनि फ्रायनोओ खुन्दुंनि गाबफोरखौ गायोमोन होननानै मिथि नो मोनो। आरो जे खुन्दुआव बा जियाव दख'नाफोराव आगर आखाइ एरनो थाखाय बिसोरो मिथिंगायावनो ओ नुनो मोननाय माखासे बिबार। जिब जुन
उ
नार नियाग ब
नंगौ।
बिनो बि से
नोंगौ।
ओ बर' आइजोफोराहाय
बेरखांबोदों बेबायदिनो बिसोरो ओ गोहायनानै जि जोमफोरखौ दानानै गानबोदों जोमबोदों। आरो दासिमबो आल'नाया बर'फ फोर मिजे गाब न'खरफोरावहाय दङ। दा बियो गोदो जेरैबायदि दायोमोन। दाबो बेबायदिनो दायो नाथाय। एफा एनै ओ सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो दा ओ जि दानाय होननानै बुङोब्ला जि दानो थाखाय जोङो उम गिबियावनो खुन्दुं नांग्रोगौ जायो। नङा होमबा? खोना दोंना नोंथां?
औ नंगौ।
नोथां जोङो औ जोङो जि दानोबा गिबियावनो जोंनो खुन्दुं नांग्रोगौ जायोना।
खुन्दुंखौ जोङो बा ओ आथिखाल ओ आथिखाल जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोबाय। जिखिनि खुन्दुं दो गोबां रोखोमनि खुन्दुं जानो हागौ। जेरै- खुन्दुं गुबै हलसुथा आरो बेबायदिनो पलस्टार बेफोरबायदिखौ दायोमोन आरो। ओ दखनाखौ बांसिनै खुन्दुं गुबैजों पलिस्टारजोंखौ दानाय जायो। ओमफ्रायो ओ बेबायदिनो मालाबा ओ कलसुथा खौबो दायो आरो दख'नाखौ ओमफ्राय गामसाखौबो ओ कलसुथाजों पलिस्टारखौ दायो आरो खुन्दुं गुबैखौ गामसा दानाय जाया। ओमफ्राय जोङो बिसोरो बर' आइजोफोरा जि दानायावहाय बा दख'ना गामसा दानायफोरावहाय माखासे आगजुफोर फोर आगजुफोरखौबो बिसोरो दिहुननानै लाबोनो रोंदों आरो माने जाय बेखिनि जोंनो जि दायोबा माखासे मुवा बेसादफोर नांगौ जायोना खौबो बिथांमोनहानो सोरजिनानै लाबोनो रोंदों बर' हौवाफोरा। ओ सोरजिनानै हो जों बा खायसेखौ बर' आइजोफोरानो सोरजिदों जेरैहाय जों बुंनो हायो। जि दानायाव मा माखासे आगजुफोर नांगौ होननानै बुंङोब्ला बेयाव गाहाय साल खुन्था नांगौ जोनो ओ साल खुन्थाया बिदिनो थंब्रै नांगौ आरो ओमफ्राय सालखुन्थाखौ गोदोथ' बांसिनानो सालखुन्थाखौ औवा बुरखा ओमफ्राय बेबायदिनो गय गय बिफां बेबायदिखौ बानायनाय जायोमोन आरो जेब्ला गयफोरा गोराखौ नायनानै दानोमोन आरो मालाबा ओ बिदिनो बायोब्ला गय बिफाङा बायोब्ला बेफोरखौहाय हास'नानै जखानि हास'नानै खल मा ओ सालखुन्था बानायनाय जायो आरो थंब्रै।
ओमफाय बेबायदिनो थार थारबो नांगौ जायो नालाय थारखौ दंखाजों बानायनाय जायो। आरो बेयाव रास होनांगौ ओमफ्राय गनसा सेवारि बेबायदिनो मा खु बेफोरखौ बानायोमोन आरो आथिखालथ' जों फ्राय बांसिनानो बानाय बाजारनिफ्रायसो बायोसै। गोदो ओ जि दानायावहाय बांसिन आखाइजों सोंनानै दायोमोन आरोना आखाइजोंहाय। न'नि लामाफोराव बासि सिथ्लाफोरावहाय सोंनानै दायोमोन नाथाय आथिखालाव दा बेबायदि बांसिन सोंनायखौ नुला जेरै जोंना आथिखाल अ दसे समनि गेजेरावनो जानाय अ जेरैहाय द्राम द्रामनि गेजेरजों सोंनायखौ जोङो नुनो मोनसै। आरो जिखौहाय द्रामनि गेजेरजों सोंनानै माने दायो आरो जेसेबां बिनि ओ ओ जेनेबा खायफाया बिदिनो दसखान बार'खान बिदिनो बिस खान थ्रिसखान गाहाम बेबायदि द्रामाव सोंनानै दायो आरो।
नंगौ माने जोंहा बर'फोरा बिदिनो गाव गावनि दानाय दोरोङारि खौ बेबायदिनो दाबोदों नाथाय आथिखालाव जोंहा दा एसे सोलायबोबाय। माने दोरोङारि दख'नाखौनो दायो नाथायबा बिनि दानायनि माबाया सोलायबोबाय नियम खान्थिया माने गोदोनि बायदि। गयनि साल खुन्था नोंथाङा जे होनदोंबा औवा बुरखानि साल खुन्थायाव दायो बे दा सोलायबोबाय दा माने आथिखालावहाय फ्रेम दंफांनि फ्रेम बानायनानैहाय दानाय जा माने बिनि गासैबो बाहागोआनो फ्रेमा दंफांनि जागोन आरो। माखासे नो बेफोरबो माने प्लास्टिकनि रेडिमेड हाथायाव मोनखायो जोंबो। खौ बायनानै नोखौ सोनानै होनाय जायो आरो औ रासोआ नाथ एबा आथिखाालाव थ बे रासो सिगांनि बायदि महरनि रासोआनो दङ आथिखालावबो बेखौनो दा बाहायो। आरो लोगोसे बेजों जोङो खुन्दुं सोनो बा महर होनो आगर दानो नोंथाङा जे बुंदों गोबां जिब जुनार अ अनला दाउमा दाउसाफोरनि मिथिंगानि आगर सोयोमोन थिग बेबायदिनो आथिख खालावबो सोयो नाथाय एसे गोसो बायदि दिजाइन महर होनानै माने दसेनो दसेनो सोलाय सोलाय आगर बानाय बानाय दा सै सै आरो दानि मुगायाव मानो होमबा दानि मुगानि आगर बानायना जाहैबाय जिखार्ट मेसिन बेहाय माने सिगांग्रो बिनि जेसेबांखि महर दङ। बेखौ मोनसे खादाव दाननानै लाहोजोबखायो। जेनेबा आगरहोन दख'नानि गोलावनि सायाव जाबाय दख'नाया जेसेबां गोलाव आगर सोगोन इसिबां गोलाव बे खार्दआबो बुरजा जागोन आरो बेवहाय माने जिसेबां आगर बेखौहाय सोनानै लाखाजोबो बेजों लोगोसेनो माने खुन्दुंखौ खानानै थिखोनानै लाखाजोबो। उनावहाय आमफाय बेखौहाय दानायाव बारा खस्थ' नांला माने गोदोनि बायदि आगर सोनो थाखाय सासे माने सि खेनसे आगरनि खुन्दुं थिखो गाफा खुन्दुं ओरैजाय माखु सोगाफा बेनि उन आरो नोखौबो गा मा गरखा गाख्लायगाफा बेबायदि दायोमोन नाथाय आथिखालनिया माने एसे गोरलैसिन जाबाय खालि मेसिनानो मालाय गावनो गाव गोग्लैयो आरो गाखोयो बेबायदिनो महरा जालाङो आरो गोदोनि आगरफोराथ' नोंथाङानो बुंबाय। बैफोर गबसब आगर फारौ मेगन आरो खांख्रिखला आगर मौफुर आफा दावराइ मोख्रेब दिंखिया बिजौ, हाजो आगर जायखौ जोंनि आर'नाइयाव सोयो। बैफोर आगरफोरा माने गोबां समायना आरो एकदमबारे माने बिब फोरखौहाय जोंनि दानि आथिखालनि जेसेबांनिखि आगर ओंखारा अब्लाबो बै आगरखौ माने गादबनो हाया आरो ना? जोंनि गोदोनि बर' आइजोफोरा सानखांनानै अखोरां नायदावनानै दिहुननाय आगर बैफोर आगरनि गुबै एकदमबारे गुनखौहाय आथिखालनि बै दसे दसेनो दिहुनब्रबनाय गोसो जाबानो बानायब्रबनाय। माने समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे फबनो होननानैसो दिहुननाय बायदि मोनोसै आं मानो होमबा दानि जुगाव फेसननि मुङै मोनसे फोरगो फोरबो जागाफा दख'ना गांफा लागाफा आथिखालाव बेबायदि जाबोनो हमबाय बर' आइजोफोरा। माने सोरनिबा हाबा जागोन अब्ला बिनि मुङाव गांसे ना आरो माब्लाबा माबाफोर फोरबो फैगोन बुंनो थाङोब्ला बैसागु बैसागु खनसे फैगाफा दख'ना गांसे साद्रि गांसे गामस गांसे से आरनाइ गांसे बायगाफा आथिखालनि सुबुङा बेफोर हुदाया जाबोबाय। दा बेनिखायनो माने समजों लोगोसे बिजनेसखौ बा फालांगिखौ लाख खिबाय थानोबो दिहुनगिरिफोराबो माने गोदान गोदान गोदान महर होसै आरो ना दख'नाफोराव दसेनो दिनै आलादा आरो बे मोनसेखौनोथ' गानबाय थाया नालाय दिनै सोनायखौहाय आरो फैगौ सागुनि थाखाय बा फैगौ फुजानि थाखाय आलादा महर सोबावसिगोन थांनाय बोसोरफोराव जाहा जुम-जुमखा आगर सोलिदों एबारो आलादा फैगोन आरो बिनि सिगाङाव जबा बिबार फैदों बेबायदिनो माने माब्लाबा बोसोननाय माब्लाबा एरखोनाय माब्लाबा बिदिनो आलादा आलादा महर सोलायहोबाय थायो आरोना। नाथायबा दख'नानि महरा एखेयानो नाथाय बेयाव थिखोनाय आगर बेफोर आलादा आलादाखौ थिखोबोगासिनो औ आबादफोरखौ आरो बेजों लोगोसे माने खुन्दुंनि कुवालिथि गुनखौबो आलादा आलादाखौ सोयो माने समजों लोगोसे माने बेखौनो अबेबा बायदिखौ पलिस्टारजों दागोन आरो अबेफा बायदि बेखौनो इन्दिनि खुन्दुं सोनानै बेहाय मोजां आगर थिखोनानै होगोन आरो बे जिखौनो आरो माब्लाबा माने गुबुन पाधाव दाना होगोन जेब्ला फात खुन्दुंखौ बाहायनानै दागोन अब्लाथ' जोंहा बिराद समायना नुयो। बेफोरखौ माने फात दानायफोरखौ बांसिनानो जोंहा फुजा नि मेलाफोराव बेरायनो थाखाय आरो हाबा फोरबोफोराव गाननो थाखाय हाबायाव गाननो थाखाय बाहायो आथिखालनि मुगायाव मानो होमबा जोंहा हाबाखौ गोदोनि फ्राय दानि मुगानि हाबा खुंनायनि नियम खान्थिया एसे सोलायबोबाय गोदोनि खौबो दाबो दङ' माने गुबै खान्थिया आरो बेजों लोगोसे माखासे दा दाजाबदेरबाय माने रि
औ औ
आलासि बरायनाय हाबाफारि बे आलासि बरायनाय हाबाफारिनि थाखाय माने एकदमबारे जोंहा जोंगा-मागा दख'नाखौ गाननानैसो हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदाना थायो नङा होमबा? माने समायना नुफब होनो थाखाय बेफोरबायदिनि थाखाय जों पाट दख'ना खौ बांसिन बाहायो थिखालनि मुगायाव जाहाथे माने मोनाबिलि समाव बांसिन रिसिपसनखौ खालामनायखौ नुनो मोनो। दा माने मोनाबिलि समाव एसे जोंगा-मागा दख'ना बे फोरा बांसिनै समायसिनो नायनायाव मोजां नुसिनो बेजों लोगोसे आरो साद्रिखौबो जोंहा एखे रोखोमैनो पाटनिखौनो दानानै लायो माने जाहाथे से औ बेबायदिनो माने जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लु नाय फोरा एसे मदार्ननिफ्राय मडार्न जाबोनो हमबाय आरो साबसिननिफ्राय साबसिन दानि आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बोथांना जाबोनो हमबाय आरो इयुनावबो बेबायदिनो समायना खालामलांबाय थानो नांगोन जोङो आं खौनो सानो दा नोंथाङा फंनैसो एसेबाव नोंनि मोन बुंबावदों नामा
जोंना समाबो जाबायमोन ओ जोंनि रायलायनाय अब्ला फोजाबनोसैना?
अ दे बिदिब्ला माब्लाबानो समा सम औ खोनादों
औ दे
ओ